हेलौ अ अ नोंथां खोनादों खोनादों औ नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन? अ अ
अ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामदोंमोन।
अ अ नोंथां अ औ सावरायजागोन नोंथां।
उम जों बिदिब्ला दावबायनायनि सायाव सावरायनोसै नामा?
अ जागोन दे नोंथां जागोन ओं।
औ औ ओमफ्राय आं एसे जागायनानै होनोसै।
अ जागोन दे नोंथां।
औ औ दावबायनाय होनोब्लाथ' थ' जोङो मानसिया दावबायब्ला माने गावनि गोसोखौ गोजोन मोनो। बा आ दाउ दावबाय दावबायनायजों जोङो गोबां गोबां जायगायाव दावबायनानै ओ गुबुन गुबुन जायगानि बाथ्राफोरखौ मिथियो जोङो।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि भारत हादरावथ' आरो ओ गुबुन गुबुन हारि हारिसा थायो नालाय।
औ नंगौ।
अ दखरसे बा जायगा बारबानो माने ओ जोंनि गाननाय जोमनाय राव बेफोर गासैबो सोलायो।
औ नंगौ।
औ औ बेनिखायनो जोङो ओ दसे माने ससे दावबायोब्लानो माने जोङो ओ बायदि बायदि हारि बा नि गाननाय बा जानाय लोंनाय दोङो माने औ बेनिखायनो खायनो जोङो ओ दावबायनांगौ। ओमफ्राय ओ दावबायोब्ला जोङो गोबां गियानबो मोननो हायो। उम। बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला गोबां लांदा जाय ओ बेबायदि नि नर्थ-इस्टआवनो नर्थ-इस्ट आवनो बुहुत मिथिंगायारि मोजां मोजां जायगा दङ। दावबायनो औ। ओ फेमास नर्थ-इस्टनि फेमास बुङोब्लाथ' जोङो बे दार्जिलिं ओमफ्राय मेघालया बे फोराव शिलंफोराव बेफोराव मानसिफ्रा दावबायहैयोना। अ औ बेनि अनगायैबो जोङो ओ भारत बरर्स'नि बैफोर उम मा बुङो बेखौ? काश्मिर काश्मिरफ्राव दावबायहैयो काश्मिरफ्राव ओ गोबां गुबुन गुबुन हादरनिफ्रायबो दावबाय फैयो ओ-औ ओमफ्राय नों थाङा बुंनो हागोन नामा नोंथाङा दिनैसेम बबे बबे जायगायाव बेरायफेरखो
अ औ नों अ नोंथां हागोन
औ
बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो बुंनो थाङोब्ला ओ दावबायनाय दावबायनाय होनोब्ला जोंनि जिउआ खानफ्रोमबोनि जिउआ माने जोबोद गोनांथार आरो नङा होमबा
औ-औ-औ
ओ जोङो दावबायनायनिफ्रायबो माने जोङो गोबां गियानफोर बुथुमनो हायो आरो
औ औ
जेरैहाय जोङो बबेबा दाबसे जायगायाव दावबायनो थांनायनि सिगां जोङो गोबां रोखोमनि बेसादफोरबो गोनांथि जायो नङा होमबा जेरैहाय जोङो ब हाबा थांनो गोनांबाथाय गिबियाव गाननाय जोमनायनि गोनांथि जेरै बेजों लोगोसे जानाय लोंनाय फैसाफोरनिबो गोनांथि जायो आरो
औ औ औ
माने ओ बेफोरबो जोंनि ओ थिग बेबायदिनो ओम मोनफा मोन फा दावबायनायनि फ्राय ओ मोनथिनो मोननाय गियान आरो जेरैहाय जों बहाबा दा बसे जायगायाव जेनेबा दावबायनो थांबा जोङो बि उम बै जायगानि माने गाननाय जोमनाय थासारि जानाय लोंनाय बेफोर राव बेफ फोरनि सायावबो जों माने गोबां मोनथिनो मोनो आरो
औ औ
जेरहाय जोङो जोंनि राव खौबो ओ जोंनि रावखौबो जों बिसोरनो सोलोंनो हायो बिसोरनि राव खौबो जों सोलोंनो हायो माने बेफोरबो जोंनि थाखाय मोनफा मोनफा ओ सोलाय सोल' खान्थि बादि जेनेबा जों बेफोरो जोंनि मोनफा मोनफा सोलोंनो हा हानाय गियान आरो आथिखालावथ' जोङो दावबायनो थाखाय गोबां गारि मटर साइकेल बेफोरजोंबो बास बेफोर जोंबो दावबायनो हायो नङा होमबा
औ
माने ओ गोदो गोदायथ' जोंहा माने ओ बहाबा ओ गोजान गोजान जायगा दावबायनो थांब्लाबो गोबां सम लायोमोन जेरै आथिंजों थांनांगौमोन आरो बे जों लोगोसे गराइनि गारि बेबायदिनो मोसौ गारि बेफोरखौ जों मिथिनो मोनोमोन आरो ओ बेफोरजोंबो थांनो हायो मोन ओ माने आथिखालाव बांसिनानो जोङो माने बेफोर बास बेफोरजों थांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेनेबा ओ मिथियो जेरैहाय जोङो बहाबा बेरायनो थांबा बेनिफ्राय जों गोबां गियान बुथुमनो हायो जेरैहाय थुफेरि दाउसिन दाउला दंफां लाइफां बेफोरखौबो जों मिथिना मोनो आरो
औ औ
जेरै जोङो बहाबा दावबायनो थांनायनि सिगां बेयाव माबाददिहाय थांनांगौ जेनेबा बेयाव जेरै बबा आथिखालावथ' गोबां खाथि खाला ओनसोलाव माने जर जेनेबा पार्क बेफोरबादिथ' ब नायबायना? औ औ माने जों बेफोराव बेरायनानै गोबां गियानफोरबो बु बुथुमनो हायो जेरैहाय बेजों लोगोसे जोङो खन्थाइ रायथाइफोरबो जेनेबा लिरनानै सुजुनो हायो आरो। जेनेबा बेफोराव जेरैहाय दैमा दैसा दाउसिन दाउला मिथिंगा बिदिनो गोबां रोखोमनि थायो जेरै मोनसे मोनसे जायगायाव बिबारनिफ्राय लानानै बिफां बिलाइ मा गाबनि बिबार दावउसिन सिन दाउला जों बेफोरखौ माने मिथिनो हायो आरो माने जेरै जोङो फाइब फाइब बिफा बिबार दाउफोरखौ दंफां लाइफांफोर मुंफोरखौ जों मिथियाबो जानो हायोना जों बेफोरखौबो मिथिनो हायो आरो जों बेफोरो माने जोंनि बेरायनानै मोननाय मोन मोनफा मोनफा गियान होननानै आं सानो आरो।
औ औ
नोंथाङा थारैनो बेफोरबायदि दावबायनानै माबाफोर गियान सोलोंनो हादोंना एसे फोरमायनो हागोन
औ हादों ओमफ्राय ओ मोनसे सोंथिबो जाना फैदों आरो माने जेरै मानो हाया बिदि औ आं रिसेन्टलि माने बे बे जोंनि हादरनि नांजाबनाय हादर भुतानाव थांदोंमोन आं रिसेन्टलि। ओ बेरायनो औ बेयाव बेरायनो हागोन नायाव प्रसेसखौसे बुंनानै
औ औ नोंथां मोजां औ औ।
सा माने गिबियावनो जोंनि बे भारतबर्सनि बे बरडार खाथियाव औ एस एस बि फोरा बिसोरो एस एस बि थायोना। बिसोरो औ औ औ औ। बिसोरो माने चेकिं खालामग्रोयो माने ओ सेकिं खालामग्रोयो। ओमफ्राय भेरिफेट खालामनानै ओमफ्राय मोजाङै गारिफोर लाङोब्ला गारिफोरखौ मोजाङै चेकिं खालामो‌। औ औ औ बेफोर चेकिं खालामनायनि जाहोना जाबाय नोङो ओ औ औ माने चेकिं खालामनायनि जाहोना जाबाय माने नोङो ओ ओ जेनेबा जोंनि भारतबर्सनिफ्रायसो थांदों नालाय औ जाहाथे जों ओ गुबुन दाबसे हादराव थांनानै जाहाथे जेबो प्रब्लेम जाया आरो बेनि थाखाय गिबियावनो सेकिं खालामग्रोयो। औ औ से किं खालामनायनि उनाव आरो ओ बैहाय बै मोन से ओ बै मोनसे बर्डार है ओ बिसोरो भुटाननि बिसोरो पुलिसफोरा चेकिं खालामसिगोन ओ बिसोरो माने खनै खनै आरो चेकिंआ। औ औ गोदो माने बिदि खनै खनै सेकिं खालामामोननो। औ औ आ आथिखालाव आथिखालाव एसे थाब खालाम होबाय। औ औ औ खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ
औ हेल' खोनादों ना?
हेलौ औ खोनादों नोंथां नोंथाङालाय हेलौ।